नोंथां हेलौ
औ नोंथां खोनादों आङो, खोनागासिनो। औ नोंथां आं खोनागासिनो।
खोनादों आं खोनागासिनो औ औ औ औ। ओ बिदिब्ला दा नोंथांनि मोनसे आयदानि औ फन खालामनाय जादों नोंथां।
औ
औ नोंथां औ औ खोनाबायना? आं खोनादों नोंथां। औ औ औ औ नोंथां, ओ बिदि ब्ला जों दा नोंथां ओ नों जों-जोंनि ओनसोलाव मोननाय जेनबा जोंनि बर' फ्रा जाग्रा हाग्रानि ओंख्रिफोर जों बिनि सायाव सावरायसै, नङा होनबा नोंथां? हाग्रानि ओंख्रिफोर नङा होमबा नोंथां? औ औ औ, ओ बेयो नोंगौ नोंथां सावरायथाव थावा आयदा बियो अ' नोंथाङानो एसे जागायना होदो नामा बिदिब्ला। औ जागोन दे नोंथां जागोन औ।
नोंगौ नोंथां, जोंनि बर' हारिया ट्राइबेल हिसाबै गोदो-गोदोनिफ्रायनो नो हाग्रा-बंग्रा हाजो खर'फ्राव गाखोनानै मैगं बेन्दों-बेदला माने बेफोरदि नागिरना जाग्रा हारिखा
जाग्रा हारिखा नङा होनबा नोंथां? औ औ नंगौ।
औ गोदो-गोदाय आबै
गोदाय आबेव मोना मानि आबै-आबौमोनहा औ ओ जों दिनैसिमबो अबाव ओंख्रिखौ मिनथिबावासो अबेबा मैगं-थाइगंफोरखौ औ औ नंगौ। बिसोर बै समावनो बिफोरखौ जाबोदों आरो, औ औ, जों मोनसे
जेनाखि हाग्रानि ओंख्रिफोर बेफोरखौल' जों मोनथिना थालांदों।
थालांदों। औ नंगौ। जेरैबायदि जोङो हाग्रा -बंग्रा
मोनला बायो जेरै-बेन्दों-बेदला, खांख्रिं खरलाफोरखौ जों हाग्रायाव मोननो हायो। नङा होनबा नोंथां? जेरै मुसुखा मैगं जाय मुसुखा मैगङा गोखै मैथा बायदि नोंथां। बेखौ जोङो नाफोरजों जायोबा बा बेदरफोरजों जायोबाबो जोङो माने मैथा ओंख्रिजोंनो मानि एखे टेस मोनो आरो नोंथां गोथाव मोनो माने बेबायदिनो। दा जोंहा बेफोरबायदिनो गोबां मुखुथाव मुखुथाव ओंख्रि दं जेरै- जोङो दैनि जाय दैयाव नायोबा जोङो दाउ
औ दावफेन्दानो औ ओ सिब्रुनो औ मान्दे नो औे हेलांसिनो औ
थास'नो माने बेफोरबायदिखौ जोङो दैनि खाथि साखाथि-फाखाथियाव मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
दा आरो जोंहा ओरै ओ अलदरबो मोननो हायो जोङो आरो जेरै खिफिबेन
खिफिबेन्दों औ आरो दौस्रेम औ आरो लाफा सायख' औ माने बेफोरबाय दि गोबां माने ओंख्रिफोर दङ आरो नोंथां औ मैगं-मैलाफोर माने हाग्रानिफ्राय जों जा नाया औ दा जोङो बैफोरबायदि थास' बा दाउ फेन्दा औ बे ओंख्रिफोरखौ जों माबोरै जायो मोननैसो बेनि सायाव सावरायनोसै आं नोंथां। औ औ। जेरै- हमना लादो थास', नङा होनब्ल नोंथां? औ औ।
जोंनि ओनसोलावथ' थास' होनबो बै दैयाव जोङो फिसा फिसा गोरलै गोरलै रज'नाया नोंथां जों जायखौ गोरलै गोरलैयाव हानानै जायो बे
खौनो बुजियोना नङा होनबा? औ नंगौ नंगौ
दा बेफोरखौ जों जानो थाखाय बबेबा दै सेर बा मारुंफोरावहाय जोङो थांनानै
औ फिसा फिसाबैनि गोरलै गोरलै दे बिथथ'फोर औ बेफोरखौ जों हास' हास' लाबोयो। औ नंगौ।
बिनि उनाव जों लाबोनानै बेखौहाय ओ बै जेनाखि बेनि सायाव थानाय बिज्लाफोर बिगुर बायदि बेफोरखौ जोङो बोस्रोद बोस्रोद गा गारजोबो आरो ना नोंथां आरो माने गोबां गाव गावनि माबाजों जायो आरो गुब फ्रा माने हास्रोदाबो बोस्रोदाबो ओरैनो
ओरैनो हास' हास' जायो गुसुं गुसुं हास' जोंथ' ओरै बांसिन ओनसोलावहाय माने
स्रदनानैनो जायो बेखौ जोङो आलुजोंबो जानो हायो नाजोंबो जानो हायो।
औ औ।
ज बेखौ गासैजोंबो जाजायो आरो बेखौनो माने दै बुरजा होनाङा मोजाङ एवदो आरो दै एसे होदो
औ। ओमफ्राय बेखौ होसोमदोल' औ गोबावबो नाङा बेखौ मोननो थाखाय जों दसेनो मोनो औ नांगौ।
औ बेफोरबायदिनो बेखौ संना ज
संना जानो हायो आरो नोंथां ख'म समनि गेजेराव जायखौ जों बायनाङाबो गारनाङाबो जोङो दसे न'निफ्राय एसे दावथदबानो जों बेफोरबायदिखौ मोनलाबायो आरो औ नंगौ नगौ थारैनो बेहाय जोंहा रां खर ओ फैसा खरस खालामनांगौ नोंसि गैया औ आरो जेरै दावफेन्दा बा मान्दे ननो लादों मान्देखौनो मान्दे
लो अबा दैफोराव बा अबाव
फोराव बा बबेबा बबे दै सेरनि मारुंफ्राव रज'ना थानायनायखौ जों नुनो मोनो औ औ नंगौ
जोङो ओरैनोथ' बांसिन बेखौ ओंख्रि जानायखौ एसे खम नुनो मोनो।
खम नुनो मोनो औ औ जेनेबा जों बेखौ जानोबा दै सेराव थांनांगोन दै सेराव थांनानै नागिर माने
आरो बेफोरखौ जानोबा जोङो ओ लाबोनानै सायफैनानै जोङो बेफोरखौ एवनानै जानो हायो माबा मोनसे जहल ओंख्रिफोर संनानै ओरैनो
सनानै ओरैनोथ' जोंहा बेखौ बेदरनाजों जाथावबो नुखाया बेखौ द्राय गोरान हारसिङै दै गैयालासे एवना औ जानायखौसो बांसिन नुनो मोनो आरो बिदिनोसो गोथावसिनबो ज न औ।
थिग बेबायदिनो खांख्रिं खर'ला बेफोरखौबो जोङो हाग्रायाव मोननो थाङोमोन सिगांनि सम फोराव नाथाय दा गोबां सुबुंफोरा बेखौ माने फालांगियाव बाहायबाय माने बेफोरनि
बाय मनि ब बानायनानै औ औ नंगौ थारैनो औ
रेंखरलाखौबो जोङो बिजौखौबो जानाय नुनो मोनो
बो जानाय नुनो औ मोनो आरो बिनि फिथखौबो जानाय नुनो मोनो औ नंगौ दा फिथखौ
ज ओ बैनाखि बेना खांख्रिंखरलाखौ जोंथ' जोंनि ओनसोलाव बेखौनो बै बिगुरखौ बिनि जेनाखि सायाव थानाय सु बायदि बेखौ जों सोयै सोयै सैनानै एवनानै मा जानोबा बेफोरखौ जोंङ जेनेबा सैनानै साखा साखा साखा गुसुं गुसुं फिसा फिसा हानानै एवना जानांगौ आरो।
औ नंगौ आरो बेखौ जोङो गुबुन आबजोंबो जानो हायो औ जेरै आ बे रुनानै सिफ्लेनानैबो जानो हायो नङा नोंथां औ नंगौ नंगौ थारैनो आरो जों बेखौ आलुफोरजोंबो जोङो माने
जानो हायो लाब्रा थाब्राफोर नङा हबा नोंथां दा बिदिनो गोबां दं जोंहा जायखौ आं खजोबनो हाला आरो माखासेखौ मुंखुंनो सानबाबा नामखौ मोनथिला नङामा नोंथां दा बिदि बिदिनो जोंनि हाग्राफोराव खा न'फोरनि खाथि खाला हाग्राफोरावनो माने गोबां दङ बेफोरबायदि माबाफ्रा मैगंफ्रा। जोंना दा नोंथाङा आंथ' बेखौ बुंबाय नोंथाङाबो एसे ओ फंनैसो बेनि सायाव जेनबा जोंनि बर' हारिनि मैगं मैला बेन्दों बेनला जानायनि सायाव एसे फंनैसो बुं
एसे फंनैसो बुंना होदो आरो नोंथां औ औ जागोन नोंथां जागोन औ नंगौ नों थाङा थारखौनो बुंलांबाय दा आंबो आंनि मोनथिनायाव आं बेखौ माज जों जायो माब्रै जायो बेखौ बुंसै आरोखि नोंथां औ औ जागोनदे जोंहा हाग्रा ग्रानि मैगं होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा हाग्रायाव जों मोननायखौल' बुजियो नङा होमबा नोंथां। बै न'नि बारियाव मोननाय मैगं मैगंफोरखौ जों हाग्रानि मैगं होननानै जों बुंनाय नङा हाग्रानि मैगं होनोब्लाथ' जों औ हाग्रानि मैगं होनोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि मैगंखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा दिंखिया थास' नोंगौ नोंथां बिदिनो आरो जोंहा मान्दे सिब्रु खेरादाफिनि अलदद आरो बिदिनो जोंहा दंबावो जाहैबाय उसुमै मानिमुनि औ बिदिनो आरो जोंहा दंबावजोबो थाराय ओ औ औ आरो बिदिनो जोंहा दंब दंबावो जाहैबाय औवा मेवाइ जों बेफोरखौ हाग्रायाव मोननाय मैगं होननानै जों बुंजायो आरोखि नोंथां बे मानोना जों बेफोरखौ हाग्रायाव मोनो जेरैहाय जोंहा हमना लाबाय अलदद अलददखौ माने ओ बां बांसिनानो जेरैहाय मा अमाजों जानो मोजां मोनो आरो खायसे खायसे नाफोरजोंबो जायो आरो खायसे खायसे मा अलददनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव अलददनि बेदरखौबो जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां नाथाय ओरै औ जोंनि ओनसोलाव बांसिन मा अलददनि बेदरखौ जानाय जाया बांसिनानो माखौ जायो मानि नोंगौ नोंथां ओ बेनि फिफां बा अलदद मेन फिफां बे खौल' जायो आरोखि नोंथां आरो जोंहा दं जायो ओमफ्राय मा होनो बासल नङा होमबा नोंथां बासर जाय थास' बायदि औ बेखौबो जों जायो नङा होमबा नोंथां औ बेनि मोदोमखौबो जों आरामनो जायो आरो बिनि बेदरखौबो जों नाफोरजों बा माबा मोनसे बेदर फोरजोंबा ओरैनो संनानैबाबो जों जायोमोन आरोखि नोंथां बा जों जानायखौ नुनो मोनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै संनानै जानायखौ नुयो नङा होमबा नोंथां नोंगौ औ आरो बिदिनो जोंहा दंबावो जाहैबाय औवा मेवाइ औवा मेवा मेवायाबो मोनसे हाग्रानि मैगं बा ओंख्रि होननानै जों बुंनांगौ आरोखि नोंथां औ आरो जोंहा दंबावो जाहैबाय बिदिनो बिदिनो थाबाय जोंहा उसुमै उसुमैयाथ' जोंनि मोनसे मुलि बादि नङा हो थां गोदोनि आबै आबौमोना औ बे उसुमैखौ मुलि बायदि बाहायदों आरोखि नोंथां जाय मानि ओरैनो बबेबा बल गेलेग्रा फोथार बा दुब्लिबारि बा लामा सेर सेरनि हाग्राफ्राव जों बेफो फोरखौ गोरलैयैनो मोननो हायो आरोखि नोंथां नाथाय दा जों उसुमैफोरखौबो जों खम नुलांबाय आरोखि गोदोनि मानसिफ्रा मा लोमजाबा साजाबा बा गगा मोनबा बेखौहाय दाउसा फिसा दैखुराजों सिथारनानै बिदै फुदुंनानै बेखौनो ओंखामजों जायोमोन जों बिदि नुदों आरोखि लोमजानाय समावहाय अब्ला लोमजानायफ्रा गगा मोननायफ्रा स्रां खारो होननानै जों मोनथियो आरोखि बा जोंबो नुबोदों आरोखि नोंथां नाथाय दा बेफोरखौ मानि मानसि फ्रा जानायबो जानायखौबो जों नुला माने जानोबो बलांबाय बा संनो रोंला माबोरै जायो बे खौ मोथिला बा जों उसुमैखौबो जों जोंनि ओनसोलाव बारा मोननो थांबां नोंथां नोंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो सैथो औ आरो बिदिनो जोंहा आ बिदिनो जोंहा थाबाय जाहैबाय मानिमुनि मानिमुनियाबो जोंहा माने दुब्लि बारि फ्राव मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां औ दुब्लि बारिबा बबेबा मोनसे जायगाफ्राव जों बेखौ मोननाय जायो बिदिनो जोंहा बेखौ खायसे खायसे आलु जहलफोरावबो होनानै जायो आरो खायसे खायसे जोंहा माजों जायो बेखौ हाय बिदिनो ओरैनो एवनानैबो जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां मानि मुनि जायोबा माने उदैया मोजां जायो होननानै जों खोनादों आरोखि न गोदोनि आबै आबौनि मानसिफ्रा आरो नंगौ बेखौ थारैनो दानि समावबो माने गोबां माने मुलि हिसाबै जों बाहायनायखौ नुनो मोननाय नाय जादों आरोखि नोंथां औ आरो बिदिनो बिदिनो जोंहा दंबावो जाहैबाय मा जोंहा ओ बिदिनो जोंहा आजिनाय बिबार औ आजुनाय बिफोरखौबो जोंहा बाथोन जानो बांसिन मोजां मोनो आरोखि नोंथां बाथोन जानायखौ जों नुनो मोनो जाय माने दुब्लि बारि बा बबेबा दै ब फाव बिलोनि दैफ्राव रज'नायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां आरो जोंहा थाबाय थास' थास'फ्राथ' जोंना मानानि खाथि खालायावनो मोननाय गोरलैयैनो मोननाय मोनसे मोनसे हाग्रानि मैगं होननानै बुंजागोन जायखौ जों थास'नि मोना बाहागोखौ जानायखौ जों नुनो मोनो नोथां थास बिसं थासनि बेलर थास आथिं बिबार आरोखि जों बेफोरखौ जों जाजोबो आरोखि नोंथाङा औ थास' आथिं खौ माने दानि मानसिफोरखौ जों बारा जाबोनायस नुला नोंथां गोदोनि मानसिफ्रा खिन्थु थास' आथिं जों बिराद जानाय नुयोमोन आरोखि आरो बे थास'नि बेदर जायखौ जों थारुनबादि नुयो नङा होमबा नोंथां बे फिसा फिसाया औ बेफोरखौबो बिराद मानसिया मानि जायोमोन आरोखि जावै जावै नागिरोमोन आरो बे बेदरखौ माने जावनानै फाननानै आराम सैनानै दखानफ्रावबो फानहैनायखौ जों नुयोमोन आरोखि औ औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जोबबाय नङााम नों
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोन मोनबाय नोंथाङा
आंबो जोबोद
आंबो जोबोद गोजोननाय मोनो नोंथां औ औ औ अब्ला गोजोनथोंसै दे औ औ
ओ नोंथां